औ नोंथां बुंनायसै।
ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
नै नोंथां ओरैनो दङ।
अ नोंथाङा दायो ओरैनो दंब्ला आंजों रायज्लायनो एबा खोथा बाथ्राफोर सावरायनो सम मोनगोन ना?
मोनगोन नोंथां।
अ बिब्दिब्ला आं नोंथांखौ खल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावसो एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै खल खालामनाय जादोंमोन दायो नोंथाङा जेबो हाबाफोर मावाखैबा आंजों बे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां देलाय बुंनायसै मा आयदा बियो।
आयदाया जाहैबाय जोंनि थाखाय मोब्लिब एबा कारेन्टआ मा मा मुलाम्फा होयो आरो जों मोब्लिबनि दारै मा मा दिहुन जानाय मुवा बेसादफोर दं आरो मोब्लिबा माबायदि एबा मोब्लिब गोहोखौ माबायदि दिहुनो बेनि बागै नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां।
दे बिब्दिब्लालाय। नोंथाङा दसे आंजों सावरायनानै। होदो
औ नोंथां जोंहा दा मोब्लिब एबा कारेन्टआ जोंनि जिउ खुंनायनि थाखाय जोबोर गोनांथार जायखौ जोङो गावबा गाव न'आव सुयो एबा बायदि बायदि रोखोमनि खामानिफ्राव जोङो मोब्लिब एबा कारेन्टखौ बाहायनाय जायो जेरै जोंहा हा सिंनिफ्राय दै बोनाय मटरनि थाखाय जोंहा कारेन्ट एबा मोब्लिबनि गोनांथि जायो। बिनि अनगायैबो जोंहा गरम बोथोराव गरमनिफ्राय गावनि जिउखौ एबा गावनि देहाखौ सोलेरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंहा फांखानि गोनांथि जायो दा बे फांखाखौ सालायनो थाखायबो जोंहा कारेन्ट एबा मोब्लिबनि गोनांथि जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि गोनांथि जायो जेरै ओंखाम संनाय जेरै मोब्लिबनि ओंखाम संग्रा मेसिननि थाखाय थाखाय जोंहा मोब्लिब बेबा कारेन्टनि गोनांथि जायो बेनि अनगायैबो गस्ला बायदि बायदि रोखोमनि नों आं गानग्रा बेफोरखौ साफा खालामनाय बेफोरनि थाखायबो जोंहा कारेन्टनि गोनांथि जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माइ सौनाय बायदि बायदि हालदै बायदि बायदि बुस्थु मुवा सम्फदफोरखौ जोंहा सौनाय देनाय बायदि बायदि रोखोमनि थाखाय जोंहा मोब्लिब एबा कारेन्टनि गोनांथि जायो जोंहा लाइट सुनायावबो गोनांथि जायो आरो बिनि अनगायै जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि गोनांथि जायो मोब्लिबनि सायाव आरो बे मोब्लिबखौ जोंहा दैनिफ्रायनो दिहुननाय जादों लैथो लैथोमाफोरनि बायदि बायदि रोखोमनि हाखर हाला बिलो बिलोमा लैथो लैथोमा बायदिफोरनिफ्राय जोंहा मोब्लिब दिहुन होननाय जायो जेरै जोङो मोनसे मिथिना मोनोदि मोनसे गिदिर लैथो लैथोमा जायखिजाया बेफोरनिफ्राय जोंहा मोब्लिब एबा कारेन्टखौ दिहुननाय जादों आरो जोंहा नैबे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिलांनो थाखाय जोंहा गारि मथरजों थांनो हासयै जायगायाव थांनो। गोनां जायोब्ला जोंहा थांनो हायो जायखौ बुङो जोङो ट्रेन बेफोर ट्रेनफोरा सालायनो एबा जोंखौ नैबे दाब दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दैखांना लांनो थाखाय जोंहा मोब्लिब एबा कारेन्टनि गोनांथि जायो जायनि जाउनाव जोङो कारेन्ट एबा मोब्लिब नि गोनांथि जानायजों जों कारेन्ट एबा मोब्लिबखौ बाहायनानै जोङो नैबे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोंहा थांनो हायो आरो जोंनिनो फुरा बुहुमावनो बे मोब्लिब गैयाब्ला खोमसि जागोन जायनि जाउनाव जोङो थानो थाखाय जोबोर गिथावनाबो जानो हागौ आरो बे मोब्लिबा जोंखौ जोबोद मोजाङै एबा रैखा खालामनाय जायो जायखौ जोङो बाहायो जायखौ जोंनो नांगौ दा मोब्लिबजों जों बेफोरबायदि खामानिल' मावनो हाया आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो मोब्लिब एबा कारेन्टखौ बाहायनो हायो जोङो गासैबो नांगौ जानाय खामानि एबा नांगौ जानाय बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि सम्पदफोराव जोङो खारोन एबा मोब्लिबखौ बाहायनो रोङोबा जोंहा गासैबो नांगौ जानाय जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय खामानिफोर नांगौ जानाय बायदि बायदि रोखोमनि खामानिफोर सम्पदफोर बेफोराव जोङो मोब्लिबखौ बाहायोब्ला जोंहा गोरलैयैनो खामानिया जाफुङो जोंहा बे मोब्लिबा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार एबा बे मोब्लिबा जोंखौ जोबोर रैखा खालाम दों गोदो गोदोहाय मोब्लिबखौ मोननो थाङामोन नाथाय दायो जोंहा गोरलैयैनो मोब्लिबखौ मोननो हायो दा नोंथाङा आंनि बे फंनैसो सुंद'यै मोब्लिबनि सायाव बुंफोरथि होनायखौ नोंथाङा गोसोआव माबायदि मोनदों फोरमायनायसै?
जोबोद मोजां जादों नोंथां आरो नोंथांनि बे बुंनाय बाथ्रा राव फोरा आरो नोंथाङा आंजों बे बाथ्रा सावरायनाया जोबोद मोजां जादों
औ अब्ला नोंथाङा आंनो बे मोब्लिबनि सायाव फंनैसो बुंफोरथि होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ अब्ला बुंनायसै दे
मोब्लिबआ जाहैबाय गोबां बिबांनि दैजों दिहुनजानाय मोनसे मुवा एबा जोंनि जिउआव नांगौ जानाय मोनसे मुवा बेसाद होननो हायो जोङो मोब्लिब आ थारैनो जोंनि थाखाय गोबां मदद होयो गोबां मुलाम्फा होयो मोब्लिबजों गोबां बुस्थु एबा मुवा बेसादफोरखौ जों दिहुनजानो हायो आरो मोब्लिबा जोंनि थाखाय गोबां रोखोमनि मदद होयो जेरै जों हा सिंनिफ्राय दै बख'नो थाखाय एबा हा सिंनिफ्राय जों जोंनि नांगौ जानाय दैखौ जों बख'नो थाखाय मोब्लिबखौ बाहायनाय जायो आरो बेल' नं ङा मोब्लिबजों जोंनो जोंनि न'फोराव खोमसि जानायफोरावहाय जेब्ला जोंनि हरनि समाव जोंहा खोमसि जायो अब्ला मोब्लिबनि जोंनायजों जोङो जोंनि खाथि खालानि जायगाफ्राव स्रां महरखौ नुनो मोनबाय थायो आरो मोब्लिबनि गेजेर जोंनो जों गाबां रोखोमनि खामानिफोर मावनो हायो जेरै मोब्लिबआ जाहैबाय मोनसे जोंनि थाखाइ सामफ्रामबोनि जिउआव सोलिजाबाय थानाय सानफ्रामबोनि जिउआव बाहायबाय थानाय मोनसे जिराद एबा मोनसे सम्पद होननो हागोन जोङो मोब्लिब नङाब्लानो गिदिर गिदिर दारिमिनफोरा सोलिनाय नङा आरो गिदिर गिदिर कम्पानि मोब्लिबनि दारैनो सोलियो जेरै आथिखालावथ' मोब्लिबजों दिहुनजानाय गारिबो ओंखारबाय जायखौ जोङो सालायनाय जायो एबा जायखौ जोङो सालायनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनो हायो बैफोर गारिफोरा आरो एबा गुबुन खायसे खायसे गारिफोरा मोब्लिबनि दारैसो खारनाय जायो एबा मोब्लिबनि दारैसो सालायजानाय जायो थिग बेबदिनो मोब्लिब जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो मोब्लिब एबा कारेन्ट होननाय बुस्थुआ एबा जिरादा जोबोद गोहोगोरा एबा बोलो गोरा होननानै जों मिथिनाय जायो मोब्लिबजों गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां गाज्रि गाज्रि रोखोमनि जाथायबो जायो नाथाय मोब्लिबखौ मोजां बाहायनाया एबा मोजां खामानियाव बाहायनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानोना मोब्लिबनि गेजेरजोंनो जोंनि जिउआव सानफ्रामबो सोलिजाबाय थानाय जायखौ जोङो टि भि होननाय जायो बियो मोब्लिबनि दारैसो सोलियो आरो मोब्लिबनि दारै सोलिजानाय गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर दंबावो जायखौ जों गरम बोथोरफोराव बाहायनाय जायो जेरै फांखा एबा फेन बेखौ सालायनो थाखाय मोब्लिब नांगौ जायो
उम
बेफोरखौ जोङो मोब्लिबनि दारैनो सालायनाय जायो आरो जेरै मोब्लिबनि दारैनो गिदिर गिदिर जायगाफोराव गिदिर गिदिर जायगाफोराव मिथिं जानायफोराव मोब्लिबखौ नांगौ जायो। मानोना मोब्लिबनि जोंथिजोंसो हर फोराव जों गासैखौबो नुनो हायो। मोब्लिबनि दारैनो गोबां रोखोमनि बायदि मुवा बेसाद। फोर दिहुनजानाय जादों बैफोर मुवा बेसादफोरखौ जोङो दिहुननानै एबा बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा दायो नोंथाङा आंनि बे बुंनाय रावखौ माबायदि मोनदों?
जोबोद मोजां जादों नोंथां।
दे बिब्दिब्लालाय ना नोंथां।
औ दे